हेल'
खोनादोंना नोंथां? औ माबोरै दं
हेल' हेल' खोनादों
औ खोनादों
खोनाबायनोंथां दासिम
औ माबोरै दं नोंथाङा?
ओ नोंथां जों दायो ओ मोनसे थपिकनि सायाव सावरायसै नङा होमबा नोंथां नोंथ औ माने जोंनि बर र'फ्रा माने जोंनि बर'नि ओंख्रि जेरै अनला नार्जि सबाय साम' बेफोरनि सायाव जागोनना नोंथां? औ नंगौ ओ बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागाय
औ
औ नंगौ औ
जोंनि गोदो गोदायनि बर' माहारिनि दोरोङा
दोरोङारि जानाय होनना बुङोब्ला जोङो गोबां मैगं मोननो थाङो नङा होमबा औ नोंगौ
जेरै अनला
औ सबाय ओंख्रि औ नंगौ आरो औ
बायदि गोबां नारजि नखाम
औ बायदिसिना गोबां दङ नङा होमबा औ नंगौ बेबायदिनो अनला ओंख्रि अनला दाखौ जोङो गोबां बायदिसिना हाबा बिबा बा कासफोराव ओ कास नङा औ फोरफोराव जोङो संनाय जायो नङा होमबा औ नंगौ
थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ माबायदि एसे फोरमायनो
फोरमायनो हागोन न औ
बिदिब्ला नोंथाङा इसे फोरमायना होदो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो
औ जा-जागोन नोंथाङा जागोन ओ अनला ओंख्रि होनोबा माने जोंनि बर'नि गुबै ओंख्रि होननानै बुंनांगोन जों नङा होमबा नोंथां?
औ
औ दा बे अनला ओंख्रिखौ जों माने गोबां रोखोमनि मैगं मैलाफोरजों जानायखौ जों नुनो मोनो मोन आरोखि जेरैहाय ओ खायसे खायसे मेवाइजों जायो औवा मेवाइजों आरो खायसे खायसेया मा ओ एम्फौ बा फौ लाथाजों जों जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां नंगौ। आरो बिनिफ्राय मा जाबावो जों नाफोरजों जायो। आरो बिनिफ्राय मा दाउफोरजों जायो। अमाफोरजों जायो आरो माजों जों जानाय नुबावो। मा होनो बेखौहाय ओरैनो आलुफोरजोंबो ओरैनो गोजाबो जायो बा नार नाथुरफोर होननानै जों जानायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां औ। आरो नोंथाङा अनलाखौ जोंनि ओनसोलाव गोदो गोदाय बा न जि-जिबा बोसोर सिगां मा गाम्बारि बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन नोंथां। नोंथाङा गाम्बारि बिबार मोनथिगौना ओ नंगौ खोनादोंना बिफोर बिबारजोंनो औ खोनादों नोंथां औ बे गाम्बारि बिबारजोंबो जानायखौ नुनो मोनदों आरोखि नोंथां। ओ दा अ-अ-अ गाम्बारि बिबार‌ औ-औ थाइसुरि बिबार मोननो आरो नोंथां औ-औ औ बेफोरनो थाइजौ बिबार औ-औ जोंथ' जाथेनो मोनाखै औ-औ दा अनलाखौ माबोरै बानायो होनबा आंनि मोनन्थिनायनिफ्राय एसे फोरमायनोसै आं नोंथां जोंनि ओनसोलाव माबोरै बानायो बा माबोरै सङो दा अनला संनो थाखाय जोंनो सिगांनो जोंनो अन गुन्दै नांगोन नङा होमबा नोंथां बे अन गुन्दैखौ जों बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला सिगांनो जों बिनि थाखाय मा माइरं सोमनाय लाग्रोनांगोन जेब्ला माइरं सोमनानै गुरै जायो। अब्ला जों बेखौ मा थफसि गोनांखा थफसियाव देगोन उवाल गोनांफ्रा उवालाव देयो आरो बिदिनो मा ग्रेन्दारावबो देयो आरोखि नोंथां
औ
खोनादों नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ-औ आरो बिदिनो माने देनानै लाखांनानै जेनेबा जों बेखौ माजों जानो दाना जेरै दाउजों जानोब्ला जों सिगांनो दाउखौ मोजाङै सिथारनानै मोजाङै जों संनानै सामब्राम पियास थाव हालदै होननानै जों संनानै लाग्रोनांगोन। नोंथां बेनिफ्राय जों मा खालामबावो। ओ जेब्ला दाउआ बिदिनो खावसे मोनो जों बेवहाय मा दै गुदुं होनानै होनाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिनिफ्राय मा खालामो बिदिनो एसे दोननानै मा खालामो जों बे अन गुन्दै देनानै लानाया बेखौ खौ आखाइजों एफा एफा हरनानै होनाय जायो नोंथां माने खनसेनो हरजोबा। खनसेनो हरबाथाय माने लाथा खायो नालाय ओंखायनो एफा एफा हरनाय जायो आरोखि नोंथां। औ-औ बेबायदि बिदिनो आरो जेब्ला मोनहां जायो अब्ला जों गोबां रोखोमनि मस्ला हाल्दैफोर होनाय जासै। संख्रिफोर नाय जासै ओमफ्राय उनाव जेब्ला मोनो अब्ला जों दुन्दिया गंगार दुन्दिया बायदि रोखोम होनानै बेफोरखौ खांनानै जानाय जायोबा। संनानै जानाय जायो आरोखि नोंथां लोगोसे आरो औवा मेवाइनि बेलायाव बिदिनो नोंथां। औ दा नों नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै अनलानि बारै आरोखि सबाइ खारैखौ बा नारजिफोरखौ माबोरै संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ नोंगौ
औ।
थिग नोंथाङा बुंनाय बायदिनो सबायखौ जोङो माबायदि जायो होननानै बुङोब्ला जोङो सबायखौ
औ
बायदि बायदि माजों जायो जेरै अमा जोंबो जायो दावउजोंबो जायो नाजोंबो जाजायो आरो बिदिनो आलुफोर फोरजोंबो आरो सबाइ गोजाबो जाजायो
औ नंगौ
औ
औ आरो सबाजों साम'जों औ खोनादों औ खोनादों खोनादों औ साम'जों होास्लाथ' जोंनि जोबोरैनो गोथाव मो
हा
औ नंगौ।
औ दा बिदिनो बिनो सबाजों साम'जोंखौ माबोरै सङो होनना बुङोब्ला गिबियावनो जों
गिबियावनो जोङो साम'खौ
खननानै लाबोबाय बा बायनानै लाबोनायखौ जोङो हमनानै
औ नंगौ साफा सुफा खालामग्रोनानै लानांगौ आरो औ औ नंगौ नंगौ औ औ। औ साफा सुखांनायनि उनाव जोङो औ औ औ नंगौ बाख्राखौ
एरख'नाय जायो आरो ना बोखारनाय जायो बेनि उनाव जोङो। बेनि बेखौ दानस'नाय जायो आरोना ससे जों नांगौ जखानि
औ नंगौ।
औ थिग बेनि उनाव जोङो बेखौ एवफ्रामना लानानै जोङो मोनजासे एवफ्रामना लानानै दै बा सबाय बे होनानै जोङो ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै बेयाव खारदै गोबां बायदिसिना मस्ला हायजें सामब्राम बानलु। आरो जाब्रां बेफोरखौ होनानै जोङो गोथावै संना
संना जानो हायो आरो ना औ नंगौ थारैनो औ
औ जोबोरैनो गोथाव जायो ओंख्रिया
औ
बिदिब्ला दा नोंथाङा जोंनि नारजि नारजि जों अमाजों माबायदि संनाय जायो।
बिदि संनाय जायोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? औ हागोन नोंथां हागोन औ थारैनो नारजि होननानै बुंब्लाथ' मानि मा अनलानि माने बेबो जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रि होननानै जों बुंनांगोन नङा। होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ दा नारजिखौबो जों गोबां रोखोमनि बा गोबां बेदरफोरजों जों जानायखौ नुनो मोनो। अमाजों जायो खायसे खायसे आरो खायसे खायसे मा दाउजोंबो जायो आरो खायसे खायसे मा
ओरैनो नारजि गोजाबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। औ
औ दा नारजिजों अमाजोंखौ आं बुंनोसै नोंथां नारजि होननानै बुंथ' जोंहा मोनसे फाथोनिफ्राय जों मोननाय बिलाइ बा बिनि बिजौ नङाोमा नोंथां औ। जों बेखौ खानानै फोराननानै लाग्रोनाय जायो सिगां नोंथां औ जेब्ला रानो अब्लासो बे नारजि नाम मोनो आरोखि। ओ जेब्ला नारजिखौ जों आरो मा खालामो बिनिफ्राय बे नारजिखौ जों सिगां सोमनानै लाग्रोनाय जायो नङा मा होमबा नों थां। औ नोंखौ। आरो खायसे मा खालामो माने गोरानैनि माने फिसा फिसा माने आखायजों सिफ्लेनानै फिसा
गुनद्रा खालामना लायो। औ नोंगौ।
फाय बिनिफ्राय सापस जों माजों जानो जेनेबा अमाजों जानोबा जों अमाखौ एव नानैबो लाबाय आरो बेराफारसे मा नारजिखौ जों कुकाराव एसे होनानै माने जों गेब्लेहोनानै लायो आरोखि नोंथां औ। औ आरो खायसे खायसे मा सागंजों सानानै लायो जेब्ला नारजियाबो जेब्ला अमायाबो खावसे मोनबाय अब्ला जों बै नारजिखौ जों कुकाराव बा माबा होनो जों रुनाय बा गेब्लेहोनायखौ जों ओ अमायाव हरनाय जायो आरोखि नोंथां। नाय बिनिफ्राय जों बेयावहाय ओ मस्ला मस्लि गोबां रोखोमनि गाव गाव जे बबे मस्ला खौ मोजां मोनो बेखौ होनानै लानाय जायो आरोखि नोंथां ओमफाय। औ। बिनिफाय सा गंजों एसे साब'नाय जायो आरो बिदिनो मा होनाय जायो ओ संखरि होबाय मोजां नायबाय संख्रि नांदोंना नाङाखै बिनिफ्राय जेब्ला मोनो अ ब्ला दुन्दियाबो होबाय खायसे खायसे आरो खायसे खायसे मा गंगार दुन्दिया होबाय बेबादिनो संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि दा आरो आं खोनानो मोनदों माने नारजिखौ माने ओ मानसि थैनायावबो बाहायलायो होननानै आं खोनानो मोन खि नोंथां। औ। नुफेराखै आं खिन्थु आरोखि दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो नारजिखौ मानसि थैनायाव बाहायो नामा नोंथां? औ नोंगौ बाहायो बे ओनसोलाव। औ औ औ। औ।
मानसि
मानसिखौ। औ। जेरै खावखांबाय बा। औ
खावखांना फैनानै जोङो सुबुं माहारिया गामिनि गासैबो बा न'नि न'नि मानसिफोरा जोङो नार
औ। नारजिखौ नांनाय जायो आरो
हांनाय जायो नारजिखौ जेरै गोथै
थैनाय मानसिजों जोङो। औ औ। अरगारनाय होनना बुङो बेखौ। औ औ
औ।
औ। औ। आरो बेबायदिनो जोङो, औ। सारादु बे मनि सारादु खुंना औ औ।
फायबो जोङो संनानै नारजिजों अमाजों सङो संनानै बेखौ जोङो गासिबो रायजो राजाफोरनो बा न'नि गाैबो जोङो जानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ औ औ। नोंथां बिदिब्ला जोंना सम माबो जाबाय नङा होमबा औ। औ नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन मोनदों। औ औ नोंथां गोजोन थों। औ। औ जों आरो गोबां जोंनि दोरोङारि औ बेथ' दंबावो औ बेफोरखौथ'औ गाैखौबो सावरायजोबनो हायासै नङा होमबा नोंथां। औ
औ उननि समफोराव